हेलौ हेलौ नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां गोजोन मोन
हेल'
खोनादों
सया फन
हेलौ
न' हेलौ नोंथां औ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा फ्रि दंखायो ना
औ औ नोंथां फ्रियानो
अ' होनबा जों माखासे थफिकनि सायाव माखासे बाथ्रा सावरायनो होनबा ना
औ औ नोंथां सावरायजागोन
ओ जों ओरैनो बे बर'नि दोरोङारि दानाय लुनाय आरो आगर बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै होमबा ना
औ औ नोंथां रायज्लायजागोन मा होन्दों खनसे बिनो हागोन ना नोंथां
बर'नि दोरोङारि दानाय लुनाय आरो आगर आखाय बेफोरनि सोमोन्दै।
अ अ नोंथां
औ बर'फ्रा ओरैनो मा मा जि दानाय जायोमोन गोदो गोदायनिफ्राय?
औ नोंथां आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' गामसा बिहु फालि आरो जेनेबा दख' नाफोरबो दानाय जायोमोन आर'नाइफोर।
औ
औ जेरै जोंहा आर'नाइ होनोबाथ' आर'नाइआ जोंनि थाखाय बिराद माने बर'फोरनि थाखाय माने बिराद नांगौ बा गोनांथि जाथारनाय नङा होमबा नोंथां जोंहा जेनेबा बैसागु फोर मोसानाय बा बैसागुफोर मोसानायाव जोंहा आर'नाइ लानांगौ जायो। आरो जेरै जोङो मिथिनाय बायदि बा माने जोंहा ओरै मानसि गिदिरफोर फरायनांगौबा मान बावनांगौबा जोंहा आर'नाइजोंनो बावनाय जायो आरो लोगोसे जोंहा दख'ना होनो होमबाथ' नोंथाङा मिथिखागौ खोमा दख'नाया जोंनि थाखाय बेसां गोनांथि होननानै माने नांगौ माने जोंनि जिउआव जेरै जोंहा बिमा बा जों जेनेबा जों लाइमोनफोर आरो जेनेबा जोंहा बिमा आइमोन जोंहा जेरै आयंमोन बेफोरनि थाखाय हिनजावफोर हिनजाव माहारिफोरनि थाखाय बिराद माने जोंनि थाखाय नांथारगौ आरो।
औ
आरो बिहु फालि होननो थांबाथ' जोंहा बिहु फालिखौबो जों सानफ्रामबो बाहायबाय थानायानो होननाय जायो जेरै जों मोखांफोर आथिं आखाइ हुगारनो थाखाय आरो जेरै जोंहा खर' र' सर' सुबाय बायबाथाय जोंहा खर' सर' हुगारनो थाखाय बिदिनो आरो बाहायनाय जायो।
औ औ।
होमबा दा नोंथाङाबो आंनो एसे अननानै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथ थाङा जेरैखि मा मा बुस्थुफोर मिथिगौ जेरै जोंहा आगोल दाबोनायफोरबा
ओ दाग्रा बेसादखौ ना दानाय जिफोरनि मुं?
औ नोंथां दाग्रा बेसादखौ खिन्थाना होदो एसे से दाग्रा बेसाद
अ अ दाग्रा बिसोरथ' गोदो ओ गोदोनि समाव जोंहा थाबाय सालखुन्दा थायोमोन।
औ
आरो बे खुन्दुं सोंनायाव बाहायग्रा बिदिनो जेेनथेर थाबाय सोरखि थाबाय बेफोरदिनो ओ जिरानाय समाव बाहायनाय बे जिखौ गान्दै होनो
औ औ
गो औ बे थाबाय थार थाबाय
औ
जोंनो दानाय जायोमोन आरो गोदान समाव बा दानि जुगाव बांसिन जोंना मान ने मेसिनजोंसो बाहायनायखौ नुसिना
औ औ
अ बर'नि जे गानग्रा जोमग्रा होन दख'ना होन बर' हिनजावफोरनि दख'ना ब्लाउस बांसिन जोंना माने मेसिनावसो दानिया दानाय नुसैना बांसिनानो
औ नंगौ नोंथां।
औ अ धानि दानि समावथ' माने बांसिन बेफोरबायदि जोंनिया माने मदार्न ड्रेस जि दखनायाबो माने जोंब्लाव मावब्ला आगर। माने गोदोनि बायदि आखाइजों आखाइजों एरनाया आगरफोर जालाया जोंनिया
औ
औ
आजिखालि बांसिनानो मेसिनावसो औ
औ अ औ बांसिन मेसिनावनो बाहायनायसै। उम
आरो जोङो आजिखालि माने बांसिनानो माने दख'नाफोर बा ब्लाउसफोर हाव माने जों फालिफोर आ आजिखालिथ' आरनाय बेखो जोङो जेनेबा आरनायखौ जोङो बेराद ओ माने‌ फाननानैबो जोङो माने फैसा आरजिनो हायो नङा होमबा नों
औ
फालिजोंबा बिजनेस बायदिसो सलायो नङा होमबा बेफोरखौ जेरै दख'ना फोर हक माने आजिखालि जों दख'नाखौबो आजिखालि जोंना दख'नायाबो बिराद माने ओ गो ओ माने बुरजा बुरजा माने रांनि जों फाननो हायो आरो जेनेबा ओ दानानै हक बा माथानि हक माने जेस माने जोङो सबखौबो जोङो माने‌ आजिखालि बिज नेस बायदिसो जोङो माने ओ सोलियो माने फैसा आ आरजिनो हायो आरो जों बेफोरजोंबो।
औ अ
औ
ओन नोंथाङा बे आर'नायाव जि आगर एरो बिनि आगरखौ मा होनो इ गौ ओर माने जोंना बर'आ माने आर'नायाव माखासे आगर एरोना बर'फ्रा बर' हिन्जावफ्रा बे आर'नायाव मा एग आगर एरो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' बिनि बागै बारा मिथिया नोंथां।
अ'।
औ नोंथाङा जुदि मिथियो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन।
उम। माने जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै रंखौनो होन गाब माने गाब गाबफोरखौबो जि फोराव गाब होनो थाखाय माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बि फां लेवबा बेन्दों बिलाइ बिबार बेफोरनिफ्रायनो बांसिन बाहायनाय जायोमोन ना? आरो जेरै आगर एरनोबाबो अबेबा माने जेनोबा बबेबा गोजौजों माने दाउफोर बिरलांबाबो बेफोरखौनो माने नायनानै जोंनि गोदोनि बर' आइजोफ्रा माने बेफोरखौनो माने जोंनि गानग्रा सि जोमग्रा सिफ्राव माने आगर एरखांङोमोन आरो। बेबायदिनो जोंना माने आर'नाइनि आगरावबो माने हाजोनि जि आगर बेखौ नायनानैनो माने आर'नायाव हाजो आगर एरनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ ओमफाय ओरैनो नोंथाङा माखासे आगरफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा? जोंनि गानग्रा जि जिखुनु माने हिन्जावफ्रा जि जि माने जोमग्रा जि लायोना जायखौ फारसा होनो बेयाव आरो गानग्रा जोंना दखना थाबाय बेफ्राव मा मा आगर एरनाय जायो ओरैनो बेखौ मोननैसो आगरफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
जेरै आं मिथिनाय बायदिबा हाजोनि आ हाजो आगर ना मा होनो बिदि आं मोनसे मिथिगौ आरो।
औ औ।
आरो दावराय आगर
औ।
आरो फारौ मेगन अ अ आरो औ फारौ मेगन
औ।
आरो जेरै आंथ' दा इस आरो थाइगिर बिबार ना मा मोन सेबो होनोमोन ना नोंथां? औ औ औ औ। आरो आं माने बेसेबांल' मिथियोमोन आरो नोंथां बारा आं मिथिया आरो। औ होमबा नोंथाङा एस औ औ औ।
बैग्रि आगरबो थायो जोंनियाहाय।
औ औ।
ओम ओरै जाहैबाय दाउसा मोख्रेब बेफोरखौबो जोंनि माने बर' आइजोफ्रा गोदो आगर एरखाङोमोन आरो आरो थाबाय दिंखिया आगर दिंखियानि जि बिलाइनि जि आगर बेखौ नायनानै जोंना बर' आइजो फोरा माने आगर सेबखाङोमोन जोंनि गानग्रा जोमग्रा जिफोराव।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा दानि आरो गोदोनि जि दानाय लुनाय बिनि फारागफोरनि सायाव मा बुंनो सानो?
अ नोंथां अ अ जेनोबा नोंथाङा दहाय बुंबोननाय बायदि बा जेनोबा आवगोलनो जोङो दा दानायनि थाखाय आखाइजोंनो जों दायोमोन नङा होमबा? औ जेनोबा सोरखिफोर बाहायनानै बा ए जोङो सोरखि बा जि दा बा इदि माने खायफा खायफा माने दङ नालाय बेजोंनो जोङो जिखौ दानाय जायोमोन। आगरफोरखौबो जों दा नोंथां होननाय बायदिनो जेनोबा गावबा गाव माने हिनजाव माहारिफोरानो माने आखाइजोंनो माने आगरखे एरोमोन नालाय जेनेबा आरनाइनि हक मा द'ख नानै आगरफोरखौ जों हारसिंनो आखायजोंनो जोङो एरोमोन ओमफाय बिनि उनाव जों गामसायावबो बिदिनो आगर खायफा खायफा गामसायाव जों आगर एरा खिन्थु खायफा गामसायाव माने एरो आरो ना। जेरै जोङो गोथार थानसालियाव थांनानै माने बैसागु बोथोर फोराव जेनेबा जोङो गाननाय गामसाफोराव जों आगरखौ बांसिन नुनो मोनो जेनेबा गो गोथाङाव गोमो आगरखौ ओमफाय दाथ' जोङो आगर सोलायनाय बायदिबा जोङो दा ओ बांसिनानो मेसिनजोंसो जोङो सुयो बा एबा जोङो आगरफोरखौबो जा जोङो कालारफोरखौबो जों मेचिनजोंसो होनाय जायो। औ जेनेबा ओमफायो आजिखालि जोंहा माने कस माने फैसा माने कस्ट कस नि माने जेरै जोंहा दाम गोसा जाबाय आरो आवगोलोथ' जोङो ओरैनो बायलायनाङामोन नालाय जोङो न'आवनो बा एबा हारसिंनो जोङो गामसाफोरखौ दानानै सुनानै माबा माने बिदिनो बाहायनो हायोमोन खिनथु आजिखालि खालि जोङो माने बेफोरखौ मेचिननि माने सुनाय फोरखो जोङो आजिखालि बायनांगौ जायो आरो बेफोरो जोंहा माने बिराद दाम गोसाबो जायो खायफा खायफाफोरा आरो जोंहा माने बारा गोबावबो जोरा आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ
थां
ओम गोदोनि औ गोदोनि जोंनि जि आखाय जों बानायनाय जि आगर बिसोर माने नायनोबो बांसिन समायना जायोमोन ना थां आरो ओ जोंना गोदोनि समाव माने बांसिन माइदिजों बानायनाय जायोम बांसिन दख'नाफोरखौ दानियाथ' जोंना माने मेसिनाव बानायो जि बर'नि गानग्रा दख'ना होन जोमग्रा फारसा होन बेफोरखौ जोंना माने बांसिन गुबुन हारिया बांसिन मेसिनाव बानायोना
औ औ
नुनायाव माने प्लास्टिक बायदि गोबाफोर बा गोबा गोबा नुयो आरो माने माने खनसेफोर गानबा माने खननै खनथाम गानजानो नागिरा आरो माने सुनायनि उनाव आरो
औ औ आरो बुं रेबलाङो बो ना माने नायनो औ लेथ्रा जालाङो औ
औ औ बाट जोंना माने जि माने माइदि दख'ना जोंना न'आवनो बर' आइजोफ्रा दानाय बिसोरथ' जानला मोनला बेफोरबायदि जे माने बिनि गाबफ्राबो माने सुबाबो माने गला बायनो नागिरामोन आरो
औ औ।
मोनसे सुबानो बेफोरबायदि गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा औ समाबो जानानै फैबाय। औ नोंथांजों रायजलायनानै आङो बिराद माने बाथ्रानि बागै मिथिबाय औ गोजोननाय थाबाय औ।
औ दे औ दे।
सेखाराखै औ